हेल' खोनादों ना? खोनादों ना? हेलौ।
हेलौ।
औ खोनादों ना?
मा टपिकनि सायाव रायजलायनो सानदों।
औ जोङो दावबायनायनि सायाव रायज्लायनोसै नामा? खोनादोंना? हेलौ। जोङो दा दावबायनायनि सायाव रायज्लायनोसै। द हेलौ।